हेलौ
औ औ नोंथां खुलुमबाय।
खुलुमबाय नोंथां ओ नोंथाङाव कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय नोंथांजों आं माखासे माने खोथा मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
थारैनो हागोन नोंथां। ओ नोंथाङा मा खोथा मोनथिनो लुुबैदों बा जे नोंथाङा मानि आयदा खौ लानानै आंखौ कल खालामदों नोंथाङा अननानै एसे फोरमायना होदो
ओ आङो नोंथांजों ओ सावरायनो होननानै कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जोंहा जोंनि आइजो एबा हिनजाव माहारिनि सायाव माखासे ओ गोबां जाफ्लेबाय थानाय जेंना फोर नुजाथिदों जाय जेंना फोरा जोंनि समाजावहाय जोबोरैनो मुगैजाथाव होननानै बुंनांगोन एबा बेफोरबायदिनि सायाव मा राहा लायोब्ला आरो नोंथाङा गाहाम जागोन होननानै सानो नोंथाङा फोरमायनो हागोनना?
दा आइजो एबा हिन्जाव माहारि होनना बुङोब्लाथ' ओ नंगौ ओ खोथाया सैथो दा ओ बर' समाजाव ओ मा बर' समाजाव आइजोफोर एबा हिन्जाव माहारिनि गोनांथि आरो बिफंनि सायाव आङो ओ गोलावै गोलावै फोरमायगोन दा जायखिजाया हारि एबा समाजखौ ओ जौगाहोनो थाखाय आइजोफोरनि बिहावा माने ओ बयनोबो एबा बयनिबो थाखाय गोनांसिन नङा ओमब्ला नोंथां औ दा औ दा बर' समाजावबो हिन्जाव माहारिनि जायगाया बिराद गोजौ आरो मान गोनां दा बिथांमोनहा नखर सालायनायनि सायाव आरोबाव हारिमु बा आबाद आरो समाज दानाय बा बायदि बायदियाव माने गोख्रों बिफाव लाबोदों। दा नखर आरो समाजारि बिफाव होनना बुङोब्ला आइजोफोरनि बागै बा आइजोफोरनि बेलायाव बा बर' समाजाव हिन्जाव माहारिखौ नखरनि माने मा लोक्षि एबा माइनाव होनना गनायनाय जायो। नङा होमब्ला
औ नंगौ दां
दा न'खरनि रांखान्थि बा गथ' गथायाइफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनाय आरो मा ओश्रन'खरनि साफ्रोमबो सुबुंनि लाहार फाहार खालामनायाव आइजोफोरा माने मा गाहाय बिफोर फाल लायो दा ओ बर' समाज ओ बर' समाजनि माने मा बियो बेबस्थायाव हौवा फोर बादिनो हिजाव फोरखौबो माने मा मोजां मान होनाय जायो। दा माखासे आबाद आरो रांखान्थि बा रांखान्थि बिफावआव माने आइजोफोरा मा ओ बर' सुबुंफोरनि गाहाय जिउ राहाया जोंनिया मा ओ आबाद मावनाय नङा होमब्ला दा बे आबाद मावनायाव आइजो फोरनि हेफाजाबा हौवाफोरखौ माबोरै बेंजायो बा बेखौ आं एसे बुंनो सानदों दा जोंहा मा ओ ओ आइजोफोरा हेफाजाब होनांगौ औ जेरै ओ हौवाफोरखौ माबायदि हेफाजाब होनांगौ ओ माइहुं लुनाय माइ गायनाय खोथिया फुनाय बेफोर माइ हानाय समाव आइजोफोरा माने गोख्रोङै बाहागो लाखायो बा लायो दा बेनि गेजेरजोंनो आइजोफोरा मा खालामो ओ दख'ना एबा माने मा ओ जि ओ हिसानसालियाव जि दायो बा जि बुनाय जायो दा बर' हिन्जावसाफ्रा माने मा गावसोरनि हाथाय बाथथायनि दख'ना गामसा आर'नाइखौ माने मा गावसोरनो ओ ततसालाव बा हिसानसालियाव माने दानानै लायो बा बेखौ दानानै मा हाथाय बाजाराव फानहैनानै गोबां रां रुफा आरजियो बा रां रुफा खामायनो हायो। बा गोबां हिन्जावसाफ्रा माने मा ओ बे ओ हारिखौ ओ रां खायदा बादिनो बाहायो। मा ओ बेखौ रां खायदा बायदिनो बाहायो जायखौ जिखौ दानानै ओ हाथाय बाजार बेफार बिसिनि बेखौ फाननानै खायदा बायदिनो बाहायो बेखौ दा जाय न'खर न'खरनि रांखान्थियाव मदद खालामो नङा होमब्ला औ दा माखासे बेनि गेजेरजों हारिमु आरो फोरबो बा फोरबोफोर बा बर' हारिमुखौ माने मा जोंङो गान्थि गोनां आरो समायना खालामनायाव आइजोफोरनि बिफावा गाहाय। दा मा मोसानाय आरो रोजाबनाय दा जोंहा मा बागुरुम्बा आरो खेराइ मोसानाय बा खेराइ मोसानायाव सिख्ला आरो आइजोफ्रा बाहागो लायो बा आइजोफोरा बाहागो लाथारनांगौ जायो। दा बिथांमोननि मोसानायनि माने रोखायै बर' हारिमुवा मुलुगाव फिसिनाय जादों। दा बेनि गेजेरजों जोंहा मा ओ ओ गोबां फोरबोफोर बा गोबां उत्सबफोर बा फोरबोफोर थायो ओ बैसागो काति गासा ओ मागो दमासि माने बेफोर समाव माने मा आइजोफ्रा हारिमुवारि ओ आदार आदार बना आदार माने मा जोंहा मा नाफाम जौ बायदि बायदि रोखोमनि ओ बानायनाय आरो न'खरजों मोजाङै माने सो ओ बेखौ मा ओ संजानायाव मदद खालामो नङा होमब्ला दा ओ सोलों थाय आरो दिनैनि थासारि ओ दा गोजाम समाव सोलों थायनि माने आंखालाव हिनजावसाफ्रा न'नि थासारियावसो माने मा ओ सिबिनाय थायोमोन बा ओ मा सोलोंथाइखौ न'आवसो लायोमोन दा नाथाय ओ दानि जुगाव बा आथि खालनि जुगाव बा दिनैनि जुगाव ओ बर' आइजोफ्रा सोलोंथाइ लानानै गोबां जौगानाय फारसे लामा दादों दा दिनै बिथांमोना ओ मा सोलोंथाइ डाक्टर इन्जिनियार आर्मि पुलिस बायदि बायदि। माने गाहाय गाहाय बिफानफोराव साख्रि मावनो हादों। आथिखाल जुगाव दा बिथांमोनहा समाजनि बायदिसिना ओ बेरेखायैबो सांग्रांथि लाबोनो नाजाबाय थादों दा मा आङो ओ एसे बुंब'नो ओ बुंफ'नो सानदों मा अ बर' आइजोफोरा सादारन बा खस्थ' सहायनाय आरो मा बियो हारिमुवारि दा बिथांमोननि हेफाजाबा ओ थारैनो बर' हारिया गोबां बिथिङाव ओ जौगानो हादों दा समाजनि माने मा ओ बेयो ओ गाहाय जौगानायनि थाखाय आइजोफोरखौ आरोबाव सोलोंथाइ आरो सांग्रांथि होनाया बयनिबो गाहाय बिबान। बेनिखायनो आइजोफोरखौ मान खालामनांगौ बा ओ आइजोफोरनिसिम माने मा गोजोन हामलायथि जासिहरनांगौ आं बेखौनो नोंथांनि सेराव बुंबाय दा ओ नोंथाङाबो अननानै एसे ओ फोरमायना होनो हागोन ना आइजो एबा हिन्जाव माहारिनि बागै
औ नोंथां औ हागोन।
औ।
ओ जोंहा आथिखालाव मानि नुनो मोनगासिनो गोबां जाथाय जागासिनो माने ओ आइजोफोरनि मानि जोंनि हारिनिल' नङा नाथाय गोबां गासैबो हारिनि एबा जाथिनि आइजोफोरखौनो बुंनांगोन। नाथाय जेरावबो नङा ओ माने बुंनांगोन जेनेबा जोंनि हारिनि एबा गुबुन हारिनि आइजोफोराहाय दा माखासे आथिखालाव माखासे जाथायजों बुलि ओ बोलि जानांदों एबा भुगिनांदों। होननानै जों बुंनांगोन मानो होनोब्ला जोङो मोनानि समाव एबा मोना नङाब्लाबो माखासे ओनसोल एबा जायगाफोराव जोङो गोबां जाथाय। आइजोफोरनि बेरेखायै गोबां जाथाय जानायखौ नुनो मोनबोदों जाय जाथाया जोंनि समाजावहाय ओ आजावथाव नङा बिनिखायनो आं सानो आरो जोंनि आइजो माहारिया एबा हिन्जावसा माहा हिनजाव माहारिया माखासे गावारि सांग्रांथि आयदायावबो माखासे सोलोंथाइ लायोब्ला एबा फोरोंथाइ मोनोब्ला गाहाम जागोन होननानै सानो जेरैहाय जोंहा दङ गावखौ ओ सांग्रांथि ला लाखिनो थाखाय माखासे गेलेनाय एबा माखासे आयदाफोर दं। जेरैहाय जोङो बुंनो हायो ओ टायकाण्डफोर बा माखासे जों खौ जों गावखौनो बासायनो हानाय माखासे आयदायाव गोख्रों खालामनानै जों जोंनि ओ देहा एबा गोसोखौ रा फोद खालामनायनि माखासे गियान आरजिनानै लानो हायो जोङो
औ।
बेनिखायनो जोङो माखासे जेन' बा हाय जोङो मायाव ओ बिदिनो ताइक्वानड' एबा माखासे गोख्रों जेनेबा गावखौ राफोद खालामनाय आयदाफोराव नांथाबनानै थानांगौ होननानै आं सा सानो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे गुन थानांगोन जाय जोंनि ओ गोसो आरो देहाखौ ओ माने गुबुननि बोलि जानांनाय एबा बोलि बुगिनांनाय गुबुननि माखासे गाज्रि जााथथाय एबा आखुजों बोलि जानांनायखौ जोङो नेवसिगारनो हायो जाय जेरैहाय जोंहा गो माने माखासे साहसनि गोनांथि जानांगोन आरो माखासे सोलोंथाइ बिथिङाव जोबोरैनो गोख्रों एबा दावगानाय जानांगोन माखासे राव रावनि बिथिङाव जौगानाय जानांगोन मानो होनो बा जों जेराव जेरावनाखि थाङा मानो बैफोर जायगानि एबा ओनसोलनि रावफोरखौबो जोङो हिनजाव जा हौवा जा आयजो जा एबा हौवा माहारियानो जा जों बैफोर ओ रावफोरखौ सोलोंनानै लायोब्ला गाहाम जागोन होननानै सानो आरो आं बिनि अनगायैबो जोंहा गावखौ गाव उदांस्रि एबा इन्दिपेन्देन्ट खालामनो थाखाय जोङो गावनि आथिङाव गसंनानै लानांगोन जाहाथे जोङो माखासे न'खरारि जेंना एबा माखासे न'खराव जानाय जाथायफोरनिफ्राय जोङो गावखौ बासायनो हायो ओ बेनि अनगायैबो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ उन्दैनिफ्रायनो एबा न'खरावहाय जुदि ओ हौवासा एबा हिनजावसा गासैखौबो माखासे फोरोंथाइ होनांगोन जाय जोंनि ओ जेन'बा जोंहा माखासे बोलि जानांनाय बैफोर जाथायनिफ्राय बारग'नो हायो जेरैहाय जोङो हिनजाव सा गथ'फोर एबा हौवासा गथ'फोरखौ जोङो माखासे जेन'बा ओ आखु जाय आखुफोरा जोंनि था साबजाथाव नङा बैफोरनि सोमोन्दै जों न'आव फोरोंथाइ होग्रोनांगोन गाहाय हिनजावसाफोरनि थाखाय गोनां बेफोर आखुखौ सिनायथि होनाया मानो होनोब्ला जोंहा आथिखालाव माने बैफोरबायदि जाथायखौ जा फैबाय थानायखौ नुनो मोनो जाय जोंनि हिनजाव माहारि एबा आइजो माहारिया माखासे जायगाफोराव हारसिङै साननि समावब्लाबो हारसिङै बेरायनो एबा थाबायनोखौ हाया एबा
औ
माने ससे थाबायोब्लानो एबा न'निफ्राय ससे ओंखारोब्लानो जोङो मा माखासे बायदि दुथां आखुनि मानसिफोरनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो हायो आरो जेनेबा जोंहा माखासे आइजो मा माहारिफ्रा माने गाहाय आइजो माहारिफ्रा जोङो ओ गावारि सांग्रांथिनि थाखाय बैफोरबायदि जेनेबा रैखाथि हान्जा बेफोरबायदिनि ओ मबाइल नाम्बार एबा जानबुं नाम्बारफोरखौ गाव गावनि मबाइलआव सेभ खालामनानै लायोब्ला एबा ला लाखियोब्ला जोङो गुबैयै माने बारग'नो हागोन होननानै आं सानहरो आरो नोंथां नोंथाङा आरो माबा बुंबावनो सानगोन नामा?
बुंनो माने आङो ओ जोबनायाव फंनैसो बुंबावनो सानो दा मा
औ
जोंहा ओ समाज दानायनि खामानि होनना बुङोब्ला मा जोंहा बेवहाय ओ समाज नि बेमार आजार आरो बायदिसिना माने कुसंस्कारफोरखौ गैया खालामनो माने आइजोफोरा जाबाय गाहाय ओ रैखाथि दा माइ ओ- बुंनो थाङोब्ला समाजाव जानाय हिन्जावसाफोरनि सायाव माने अयथासार दा उन्दै बैसोआव हाबा होनाय आरो बायदिसिना ओ माने बेरेखायै माने गसं जाहोनाय बेफोरफोरखो। माने मा बुङो ओ औ बेफोरो साबजाथाव नङा बा समाज नि साफ्रोमबो सुबुंनि माने मोजांसिन थाखाय मावनाय बा गामिनि ओ-साखोन सोथोन आरो गोग्गो थासारि दानायाव माने हेफाजाब होनायासो मोजां दा बेखौनो आङो बुङो। जोबथियाव दा जियानो जाया मानो जोबोर ओ - गोजोननाय थाबाय नोंजांजों सावरायनो मोननानै।
औ
नोंथाङा औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों
औ जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंहा समा